हेलौ औ नोंथां औ खोनादों।
मोजां ना खबर सबरा?
औ मोजाङानो दे नोंथां। नोंथांनियालाय?
आनाबो मोजां। ओ दा। ओ आङो मोनसे सावरायनो आखायाव लानो नागिरदों आरो। नोंथांजों। नोंथाङा ओ सावरायफानो हागोनना आंजों?
औ हागोन नोंथां हागोन देलाय बुंलाय मा-मा आयदानि सायाव सरायनो लादों?
आङो दा आयदा लानायानो जाहैबाय दानि जुगनि लाइमोनफोरनि आखल आखुनि सायाव एसे सावरायनो
औ औ देलाय नोंथाङा फोरमायग्रोलाय।
ओ दानि जुगनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि आखल आखु होनोब्लाथ' ओ गोबाङानो गाज्रि लामा बायदियाव गोफबनानै थानायखौ नुनो मोनो आरो दा। ओ गासिबो नंजोबा। थेवबो सिक्सटि सिक्सटि-सिक्सटि फाइभ पारसेन्टआ सिक्सटि सिक्सटिफाइभ पारसेन्टआ जाबाय आरो ना। ओयो गाज्रि लामाजों आगान सुनाया।
उम।
ओयो दा बेफोरनि सायावनो सावरायनो आखायाव लादों आरो आं दा आङो नों उम।
मा होनदों नोंथां फ मोजां खोनायाखै आङो।
औ आं नोंथांनाव नोंथांनाव सोंनो नागिरदोंमोन आरो दानि जुगनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा मानि ओयो सिकुल कलेज फरायनो टाउन सहराव थाहैनानै बांसिन ओयो गाज्रि बिदि लामायाव आगान सुरदों नामा आं बिखौ सोंनो नागिरदों आरो। ना गामि गामि एरियायावनो थानानै बांसिन गाज्रि लामायाव आखाइ आगान सुरदों बिखौ
औ औ हागोन दे बु बुंनि आङो होमबा जों बुंनो था औ आं जिखिनि नुदों बिखौ से
औ।
सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरो माने
उम।
थारमाने गावखौनो गाव माने हगार मावदों मा होनगोन बिखौ गाव गावनो माने खैफोदाव गोग्लैनाय बेफोरखौबो जों गोर आ खायसे खायसेयाथ' आरो गामियाव थानानैबाबो गाज्रि जाखायो गाज्रिया माने बेफोर गावनि गोसोसो बुंनांगोन आरो माने गाव गोसोबा माने मोजां गाव जुदि मोजां जानो गोसोबा माने गावनि मु गोसोखौ रावबो सोलायहोनो हा हाया माने गुबुना माने सोलायहोनो हाया।इदि बुंनो हायो आरो जोङो।ओम खायसेफ्रा आरो माने मिथिखानानैबो बुजिखानानैबो मिथिसेयावबो बुजिसेयावबो माने गाज्रि लामाजों आगान सुरनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो। जायनि जाउनाव बिमा बि बिफा न'ख खरनि आरो बाय बाहागि बेफोर मानि मान सनमान हानि जानाय बेफोरखौबो जों नुनो मोन्दों आरो खायसे खायसेखौथ' जों माने दाथ' खोनाबाय थाखायो नै दानि दिनावहाय माने गुबुन गुबुन जायगायाव फरायहैनानै बा कलेजफ्राव फरायनानै कलेज इउनिभारसि थि फरायनाय माने गुबुन हारिफोरजों माने बुथार जानाय। गावनि गावनिम आ ओं गाव गाव गावनो गादब जानाय माने गावनि माबानि थाखायनो होनजागोन आरो जों माने गाव जुदि उम मा होनो मा होनो गोख्रों मोनबा माने बेलेग जों गाटब जानाय नङामोन एफोरखौ आं बुंनोहो बुंनो सानो आरो माने ।नङा होनबा नोंथां? औ नोंथांनि मिथिनायाव नोंथांआ मा बायदि नुदों इफोरनि सायाव एसे फोरमायदो ।
उम आंनि नुनायावथ' आङो मोननैबो माबाखौ जेबो बुंनो थाङा आरो गामियाव थानाय आरो टाउनाव थानायाव मानि गाव गावनि लोगो मोजां लोगो सायख'नानै लानाय। मानाय ओ बेबायदि दिनि सायावनो जाहैबाय आरो बे गाव गावनि सायावनो । बे गाज्रि लामायाव आगान सुरनाया । बेयाव नोंखौ नोंखौ रावबो ओ बेयाव फै बेयाव थां होननानै रावबो माबाया गाव गावनि
माने गुबुनखौ दुसिनो हाया आरो माने
गुबुनखौथ'
औ गाव गावनि ओ साननाय हनायानो जेनेबा मोजां नङा बिनि था खायनो माबानो आरो साननाय हनाय खम जानायनि जाहोनाव बेफोर बादि लामायाव थाङो आरो आंनि साननाया
औ
गोसोखौ हमथानो हाया मानसिफ्रा फरायनायाव मा होनो गाज्रि बारहावा नाथाय बेफोरखौबो जों नुनो मोनो आरो नोंआ माने दानिआथ' बां बांसिनानो गामिनिफ्राय गुबुन सहरफ्राव बा टाउनफ्राव फरायनो थाहैयो मा होनो फरायनो गारनानै माने बेरायनाय बेफोरबाय
औ औ
मोनो आरो माने फरायनायाव जि मा होनो गामियाव थानाय समावहाय औ गामियाव थानाय समावह जिबायदि फरायोमोन जिबायदि मोजां मोजां मार्क लायोमोन माने बेफोरो माने टाउनाव थांनानै माने माने सोलायनानै मायो मान फनायबा मो मोजां पारसे मोननाय बा मोजां मार्क मोननाय बेफोर मान गैया जाहैयो आरो माने फरायनायाव गोसो होहैया बेफोरबायदि बिदि जानायखौ नुनो मोनो। नोंथाङा मा बुंदोंमोन बुंलाय
नाथाय आंनि साननायाव नैबेबो टाउन सहाव थाहैनानै फरायनाय मानायाव इसिबां मानि डाउनबो जाया आरो बियो गाव गावनि बानाय मयाव जेनेबा फिफ्टिफारभ फिफ्टि पारसेन्टआ मोजांङैनो थाङो फिफ्टि पारसेन्टआ गाज्रि लामाजों थाङो आरो। बेखौ बुंनांगोन बयखौबो गाज्रिद्राय बुंजोबनो हाया ओ ओ टाउन सहराव औ औ औ माने टाउन सहराव थानाय नालाय। बेदिनो मोनाजासिम हाथाय बाजाराव थांनाय मानायाथ' जाखायो बेखौ मिथिखागौ बयबो। दा खिन्थु नैबे
खायसे बा आरो
ओ दं ओ दखान बाजार बे दाबबा बिदिफ्राव थांनाय जाय जाय थाङो बिसोरो मानिे गाज्रि लामाजों थांनाय आरोना बि जियाव जाय जायो थांदावो। ओरैनो हाथाय बाजार खालामनाय मान मोना बिदियाव थांनाया जेबो नङा।
औ औ औ माने खायसेफ्रा बिदिनो बाजार थांनाय म मान मान खायसे मान थाब फैयो आरो खायसेफ्रा माने गाज्रि लामाजों थाङो इफोरबायदि आरो बे माने खायसेफ्रा आरो खायसेफ्रा गोस मा होन न'खरफ्राव माने निसा लानो हायाबा मा होनो नखरफ्राव आरो गाज्रि माबा मो आखु दिन्थि स' इफ्रा माने बेखौ हो मा होनो गाज्रि निसाफोर लानायफोरखौ माने लायो बेफोरबायदि जों नुनो मोनदों आरो खायसे खायसेखौहाय
नंगौ
औ
सोरबा सोरबा न'आव जे जेबादि फ्रिदम मोना बिसोरो टाउन सहराव थांनो थांनानै बेफोर आखल आखुफोरखौ फ्रि हगारासारनानै थानो गोसो जायो आरो।
औ नाथाय बांद्रायबो मानि टाउन औ
बेबादिजों गाज्रि लामायाव थां आगान सुरलांनो नागिरो आरो सोरबा सोरबा
औ माने जों माने गुबुनाव थादों होननानै माने टाउनफ्राव थादों होननानै माने गाव गावनि गोसोखौ बांद्राय हगारसारोब्लाबो माने बारा मा होनो हगारसारोब्लाबो जाया आरो जेनेबा जों लिमिट बा माबायाव थानांगोन मैदोमाव थानांगोन जोङो। जेनेबा बाहेर जाबाथाय माने बे हमथानो हाला होननानै जाखाबाय माने गाज्रि लामायावनो थांखाबाय होननानै बुंनो हायो आरो जोङो।
ओ ओ
खायसेबानो खायसे खायसेफ्रा आरो बिमा बिफानि बादा होसेयावबो आरो माबायोना। मानिया ना मा बिमा बिफा बिफानि बुंनाय आरो फोरोंगिरिफोरनि बुंनाय बाथ्रा बुजायनाय रावफोरखौ लायाना खायसे खायसेफोरा इनि थाखायनो आरो
दा ओरैनो नोंसिनि खन्द साइदजों जेनेबा नोंसोरनि गामि ओनसोलथिंजाय माबायदि सोलिदों बारहावाया बिदिनि
औ
निसा लानाय बायदिना निसा लानाय बायदिसिना जाब्रबथाया जानाय बिदिया बांनो हमदों खमायनो हमदों।
बेफोरबायदि निसा लानाय बा जाफ्रु जानाय बेफोरखौथ' जोंनि ओनसोलाव नुनो थाखो माने जोंनि ओनसोलथिं माने नुनो थाङो माने गथ गथ उन्दै उन्दै गथसाफोरा माने स्कुलाव मा होनो क्लास ओइट नाइनफ्राव फरायनाय गथफोरानो माने मबाइलाव बेसथ नुनो मोनो जोंनि ओनसोलावहाय माने बादा होसेयाव होसेवबो लाया आरो बै गथ'फोर गथ'फोरा माने माने फरायनो गारनानै फरायनो जि टाइमाव फरायनांगौ जि टाइमाव स्कुलाव थांनांगौ बे टाइमाव माने गथ'फ्रा माने मबाइलावसो बेस्थ थानायखौ जों नुनो मोनो मोनो आरो
उम
औ दानियाथ माने मबेल मबेलनि जुगा मबाइलनि मुगा जाहैबाय नालाय मबाइलावनो गेम गेलेनानै माने गावनि समखौ एकजामफोराव बा आनजादफोरावहाय माने गाज्रि जानाय बेफोर फिथाइखौ जों मोननो हादों आरो नुनो मोनदों मोनो बेफोरखौहाय
औ
होमबा नोंथां दिनैनि
नोंथां औ औ दे दोनथसै बे समखिनियावनो।